नोंथां दिनैसो लोगो मोनबाय माथो औ दिनैसो लोगो मोनबाय माथो
औ औ नोंथाङा
औ माबाफोर लाबोदोंमोन बाजाराव?
ओ एसे मैगं लाबोदोंमोन माने।
अ आदसा मा मा मैगं लाबो
ओ आलु ओमफाय फान्थाव
अ न'आवलाय न'आव जानो थाखाय मा मा लाफिनखो?
ओ न'आव जानो थाखाय इदिनो अ-अमा बे दर सेरसे लाबाय ओमफ्राय बिदिनो औ ओ थाव बानलु बेफोर लाबाय आरो
नासो लानाय जाबाय आंहा
मा होनदों नोंथां?
नासो लाबाय आं
अ ना
औ ओ आबादफ्रा मोजां जायो नामा नोंथां नोंसिनिथिंजाय आलु
ओ जोंथिं नायोब्ला आबादा मोजाङानो जायो ओ आबाद खालामनायाव थ' आं मोजांखौनो मोनदों ओ जेरै बायदि मोननांगौ
औ जोंनिथिंबो दासान्दि जासाबो जानाया थेवबो सिगांनि बादि जानायखौ मोननो थांबावला
औ औ
ओ खरान जाबायना दा बोथोरा एकदम बुंनो नांला अखानि गोरग गर गैया बोथ थोरनि गरगैया
औ
आबादफ्राबो मोजां जाला सिगाङावलाय एसे मोनोमोन हासार हासार बहरा मोन दे
औ
दाथ आरो नै गामि गोथौ जाबायना जोंना दै दै सारनायनि प्रब्लेम आरो हासारफोर मोनखवा मोनखवा जायो जोंनिथिं ओजों खाथियाव
औ औ
औ ओ नोंथांमोननिथिंलाय माबोरै दासान्दि
दासान्दिथ मोजाङानो। दासान्दि माने ओ दैलां बोथोर जाबायना दाथ ओ दायो माने उम बिदिनो आबाद माइनि आबाद गायनाय सम
औ
औ दायो बिदिनो खोथिया फोबाय आरो गावनै ओ खेराइगोरनानै दायो खोथिया फोबाय फोनायनि उनाव माइ ओ बिदिनो सप्ताथामसो थाननानै ओ खोथियाखौ फुनानै गायसिगोन आरो
औ
नोंथांमोनथिंलाय ओ
जोंनिथिंथ दासान्दि दै दैनिबो एसे प्रब्लेम जाना दं। बान्दोबो गैयाना बोथोराबो अखायाबो खम हाथारदों दासान्दि
औ
इरिगेसननि प्रब्लेम एसे दङ जोंनिथिंजाय
औ
औ ओ ओरैनो नोंथांमोनथि मा मा आ आबाद मावनाय जायो दासान्दिलाय
जोंनिथिं ओ नायोब्ला गोबां ओ सुबुंफोरानो ओ बानलु सिब्र खेथि खालामनायखौ आं नुनो मोनो।
औ सैथो
औ गोबां माने सुबुंफोरखौ जों गायनाय नुयो आरो ना खाथि खाला जोंनि बे गामि एरिया माने गोबां माने गायदोंबो गायनानै फिथाइखौबो मोनदों मोननाया ओ ओमफ्राय मोननायनि उनाव जिहेथु ओ फानदोंबो फाननाया खिन्थु माने दामासे माने बांद्राय बिदि मोननांगौखौ मोनाखै आरो आं नुनाय बायदिबा औ ओमफ्राय बिदिनो ओ जिंखा खेथि खालामो ओमफाय बिदिनो ओ जोगोनार बिदिनो केरेला ओ सबाय बिमा बायदि रोखोमनि खेति खालामनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बे ओ खाथि खालायाव ओ आइजोफोराबो गोबां खेथि खालामो गावनि ओ माने जिउखौ सुफुंनो थाखाय थांना थानायावथ रां रुफायाथ गोनांथि जायो मानसिनि थाखाय
औ नंगौ
औ गोबां आं माने जों जोंनिथिंनि आइजोफोरखौ आं नुनो मोनो ओ बेफार खालामो बिदिनो मैगं थाइगं फायखारि खालामो आरो बिदिनो ओ गोबां बे खाथिनि दखानफोराव एबा हाथायफोराव लांनानै ओ फानहैयो गावनि नखरनि ओ फिसा फिसौखौ मोजाङै फोरोंलांनो हानाय बायदि आरो नखरखौ बेंलांनो हानाय बायदि औ नोंथां औ
जोंनिथिंबो बिदिनो मावनाय जायो आबादफोरखौ ओ पथल खानखिलर बेफोरबायदिनो फिसा फिसौ मैगं नआव जानो आन्था आरो एखनब्ला न'आव जानो आग्लायोब्ला फाननाय बेबायदि खालामनाय जायो आरो ओरैनो बे बादि जोंनिथिं ओ हाथायाव फाननो थाखाय बांद्राय मावनाय जाया आरो बांसिनै न'आव जानो थाखायनो मावनाय जायो।
उम
ओ बेसेनाबो खमना दासान्दि बाजाराव मैगं-थाइगंनिया
बेसेना दायो बेसेनाथ एसे बारायनो ओ बारा होनोब्ला ओय जाय फोरा दा ओ केरेला एबा ओ मा होनदों? आ जिंखा गायदों बेफोरो माने एसे बेसेना दाम आरो।
औ औ ओ बायना जायैखाय बारा मिथिलाय लाङा। ओजों जोंनिथिं थ गावबा गाव न'वावनो दंखाजोबो ना
औ औ
नोंसिना हाया खै बिगासो दं?
अ जोंनाथ बांद्राय गैया जोंनिथिं ओरैजाय खम खमानो गोजा आरो। पास बिगा दङ। गायग्रा हा, औ मैगं-थाइगं आबाद खौ मावनाय जायो।
औ औ
ओ नोंथांमोनिथिं दा बोथोरा माबायदि?
जोंनिजों दा थासारिया बोथोरा बरथमान आङो बिदिनो मोनायाव अखा हायो। ओ सानाव सान्दुं दुङो। बिदिनो एखनब्ला माबा ओ दोमैलु जायो। बेबायदिनो बोथोरा दा मोजाङै सोलिगासिनो आरो।
औ माइ गायजाथाव जाबायना दासान्दि? अ, नङा खोथिया फोजाहां जाबाय ना?
खोथियाथ' फोबाय फोनाया। होनब्लाबो दुब्लियाव होनोब्ला बांद्राय दै गैया एसे दैनि खम खम जादों आरो। ओरै जोंनि थिं माने ओ दंग'बो गैया बिदि दै बोनानै गायनो हानाय
औ जोंनिया प्रब्लेमा औ जोंनिया प्रब्लेमा बेनोथ'
औ औ
इरिगेसननि सिस्टेम गैयाना एसेबांनो।
औ गैया।
औ जोंनि गामि गोथौआव बेबायदिनो एसे प्रब्लेमा जागासिनो आरो जाबाय थायो।
औ
दै बोखोनायनि मानायनि प्रब्लेम जायो।
औ
ओ ओरैनो नोंथांमोननिथिं हासारफोर माबायदि बाहायो?
जोंथिं ओ हासार बाहायनाय होनोब्ला ओ फार्स्टआवथ' ओ मिथिखायो जानोागौ गोबोरखि
औ
जों मोसौनि फ्राय मोननो हायो। जों ओ जों फिनाय मोसौनिफ्राय ओ आं नुनो मोननायाव दायो गोबां मानसिफ्रा ओ बयलारनि माने खिखौबो बाहायनाय नुनो मोनो आं माने बिदिनो बानलु खेथि खालामनायाव गोबां माने हानि सिङाव होगोरनानै माने बानलुखौ आं गायनाय नुनो मोनो आरो ना। आरो गोबां ओ बिदिनो हासार फोर‌ ओरो-होयो इउरिया होन गोबार-गोबां बिदिनो रोखोमनि सुपार होनो गोबां ओ गोबां रोखोमनि बिदिनो दङ आर ना। हासारफ्राबो औ
ओ जोंनिथिं एसेबां मानि बे रोखोम हासारफोर बाहायनाय जाया न'आवनो जानाय नालाय। ओ सम सम अर्गानिकखौनो बाहायनाय जायो बेबायदिनो मोसौनि खि आरो मैगं थाइगंनि
औ
खोनदा नखरफोरखौनो गारनानै होनाय जायो आरो
औ अर्गेनिक बाहायबाथ' मोजाङानो जोंनि देहानि थाखाय
औ देहानि थाखाय मोजां
माने जोङो अरगेनिकै ओ जोङो माने फिथाइ सामथाइखौ जोङो माने मैगं थाइगंखौ जोङो बरननो हाबा जोंनि जानाय लोंनाय थाखायनो मोजां जोंनि देहानि थाखायनो मोजां जायो गोबां माने प्रटिनखौ जों मोननो हायो मैगं थाइगंनिफ्राय बेबायदि जोङो मेदिसिन सिन बाहायनानै जोङो जों माय ओ जों फिथाइफोरखौ ओ माबायोब्ला जों मैगंफोरखौ गायोब्ला जोंना गोबां खहा जायो आरो गावनिनो माने खहा जायो
औ नंगौ
औ
अ नोंथां खुगा गोजासे रायलायदो रायलायबाय आरो जाबाय साहाफोर लोंजागौमोन नामा दखानाव
औ लोंजागौमोन
अ लोंनि नामा बिदिब्ला
औ लोंगोन
औ थौ होनब्लालाय लोंदिनि
अ नोंथां टाइमाथ' जाबाय